हेल' हेल' औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा मा खालामदों दालाय?
आंथ' नै दासो ओंखाम जाखांनानै दंफां सायाव जिरायना दं गरमखाय। बिराद गरम माने मा बुंबावनो।
अ औ मा ओंख्रि जाखो होमबालाय?
आंङो नोंथां ओंख्रियाथ' बोरमा बोरमा बेदर ओंख्रिसोमोन ओमफ्राय ओरैनो ना फ्रायमोन आरो नोंथां।
अ। थो बेदरलाय नालाय माथो औ। होमबा नोंथा नोंथाङा दायो फ्रिमोन नामा?
आंथ' दायो जेबो मावनाय जाथ'वाखै नोंथां ओरैनोसो जिरायना दं आङो दसे समनि थाखाय फ्रियानो फ्रियालाय।
अ। होमबाथ' दायो नोंथाङा फ्रिबा आं माने मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन आरो नोंथाङा रायलायगोनबा।
अ आङो दा सावरायजागोन नोंथां औ सावरायजागोन।
अ दा टपिकआनो जाहैबाय जों जेनेबा सल'बाथा माने सल'बाथा दंङ ना? काहानिबो होनना बुंसै जायखिजाया माने ओंथि गोनांं बेखौ फोरमायलायनो सानदोंमोन आरो जेनेबा आंबो फोरमायनोसै नोंबो फोरमायदो औ बेहा बे खाहा नियाव मा ओंथि मोनो मा सोलोंथाइ मोनो होननानै।
औ औ औ।
औ होमबा नोंथाङा हागोन दा रायज्लायनो आंजोंहाय?
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ होमबा आं बुंग्रोनोसै नामा नोंथांनि सिगाङाव फोरमायग्रोनोसै नामा आंनि काहानिखौहाय मिथिनायखौहाय।
औ नोंथां दे फोरमायग्रोदो अब्लालाय।
अ। होमबा आंना काहानियानो जाहैबाय जेनेबा मा होनोमोनलाय सिंह आरो मा होनोमोनलाय एन्जरनि होननानै ना आंना।
औ।
टाइटेला दा आं फोरमानसे नोंथां सिगङाव खोन्थानो सानबाय होनबा मोनसे जेनेबा मोनसे जंगल आरो ना? गामि खाथियावनो बे जंगलावहाय गोबां जिब जुनार दंमोन बे जिब जुनार बे बिथोरावनो मासे सिंह मसे एन्जर दंमोन दै सारखालि बे रां
औ खोनादों।
खोनादोंना औ दा होमबा सानखालि माने बे एनजरा औ दा सानसेखालि बे एन्जरा गावनि न' सिंनिफ्राय बा हाखर सिंनिफ्राय ओंखारनानै आदार नागिरनो होननानै बेरायहैनाय जादोंमोन आरो बे जंगल सिंङावनो ओमफ्राय बेयावनो माने बेयो बै सिंह मासे दंमोन आरो ना बे जंगलाव बे सिंहखौ बियो लोगो मोनसनबाय। दानाबा लोगो मोनसन्नायावहाय बे सिंहया बेखौ नुनानै गोबां होसोबाय माने जानो होननानै दै
औ।
होसोदो होसोलायबाय बेबोखौ होसोबाय ओमफ्राय बेवहाय हमजाबाय आरोना सेबखांबाय आरो सिंङावहाय आखायजों हमहरबाय बे एन्जरखौहाय हमना मोनबाय दानाबा बे सिंहआ हमनानै मोनो नालाय बेथ' गाव हमनायखौबो' जाखायो नालाय। सिंहा गाव हमनायखौसो जायो होमबा जानो होननानै खुगायाव लाहांखाबायमोन आरो ओमफ्राय बेयावनो एन्जरफ्रा गाबनानै बुंबाय आरोना बिनि सिगांङावहाय जेनेबा सिगांआव सिगाव सिंह नों आंखौ जानांला सानसे समाव आंबो नोंखौ आंखौ रैखा खालामफिनगोन आंखौ अनखांदो आंहाबो न'खर दं होननानै बुंबाय आरो ना
औ।
ओमफ्राय बेयावनो सिंहआ मिनिबाय माने गोसो सानो ओमफ्राय बुंथिफिनबाय आरो। हाब नोंबायदि थेफाफा थेफाफा एन्जरालाय आंखौ मा बुस्थु बासायनो हागोन ना नोंहा मा बोलो दं होनना बुंबाय ओमफ्राय बे बुंफिबाय आरो बोलो नो आं बोलोजों नंङाबाबो नोंखौहाय गुबुन खेथ्र'आव मोनसे समाव बासायगोन नोंथां आंखौ दिनै आगारदो होनना बुंबाय। ओमफ्राय सि दंबाय आरोना दे बिदिब्लालाय नोंखौ आं दिनै आगारसै नोंखौ जाब्ला आ गैया
औ।
होनबाय दाबो गावनि गावनि लामायाव ओंखारनाय जाबो खोनादों ना?
उम
औ सानैबो गावबागाव लामायाव थांफिनबाय आरो। ओमफ्राय बिदिनो।
उम।
साननैसो थानानै आरो गोब बिदिनो सप्तासे बा सप्तानैसो थानानै। सानसेखालि बे जंगलावहाय सासे सिखारिया बोहैबाय सिखारिया हाबनानै बे जंगल गेजेरावनो बिदिनो मोननै मोनथामसो गावनि नेट सानानै दोनबाय माने जेनेबा जिब जुनार हमनो होननानै। सिरिया खानायावहाय दोननो थाखाय ओमफ्रायो। दा बेनि थाखायनो सानानै दोनबाय नेट सानानै दोनबाय ओमफ्राय बै नेट मोन थामनि गेजेरावहाय नेट मोनसेयावहाय सिंहआ माने
दा थिखोनानै बेखौ हमखनानै लाबाय ओंखारनोबो हाला नेटखौ बियो गस'नोबो हाला मानो होनबा बे नेटा गोराथार। बिसिनि हाथथायाहाय बेखौ अरफना हालामोन माने खोनादों ओमफ्रायो दाना बासाय बासाय होननानै गाबखांबाय थाबाय बि सिंहहाय ओमफ्राय बेयाव बेयावनो बे एन्जराहाय जे एन्जरखौयो आगार हरदोंमोन बे एन्जराहाय खोनाबाय बिनि गाबनायखौ ओमफ्राय खैनायनि खाथियाव थांबाय ओमफ्राय सिंहखौ नुबाय र' र' होनबाय आरो
ओ
आगारदोंमोन आरो बासायदोंमोन।
बै नेटखौहाय जे जायगायाव नोथां नानै सिङाव जे नेटखौ बियो एखे सा एसे माने एसे एसे एसे खालामना अरस' अरस' अरस' ओमफ्राय अस'थारबाय माने बेनिखौहाय ओमफ्रायो बे सिंहआहाय ओंखारनो हाबाय आरो खाथि बासाय जाबाय बेयावनो गोजोननाय थाबाय आरो सा सानैबो बासिलायबाय दा बेखौ खनसे बासायनाय जाबाय बोखार नाय जादों ओमफ्राय बे खनसेखौ बासायनाय जाबाय होमबा बेजोंहाय मा सोलोंथाइ मोनखो नोंथाङा दा बिनि सोलोंथायानो जाहैबाय बे जों काइन्दनेस होननानै बुङोना अनखांनाय अनखांनायनि फि फिथाइखौ जों सानसेबाबो मोनो मानो होनबा सिङाहाय बे मा होनोमोनलाय एन्जरखौ सानसे सम सिगाङावहाय अनखांदोंमोन नालाय ओमफ्राय नैबे अनखांनायनि थाखाय खायनो एन्जरा बेखौ बासायफिनबाय रैखाथिखौ मोनबाय होनोमबा माने अनखांनायनि फिथाइ फिथाइखौ जोङो दा आंनि खाहानिबो बुंनाया बेनो होन दा नोंथासो आरोबाव माबाफोर फोरा बावना नोंनिफ्राय काहानिफोर
आङो बारा काहानिनि मिथिलाय लाङा बा सल'नि आङो एबां मिथिनो आं लायलाङा ओ आङो अब्लाबो नोंथांनिसिम गुसुङैबाबो आङो मोनसेसो आङो फोरमायनो नाजानोसै नोंथांनोहाय
औ
सल' मोनसे ओ सल'आनो जाहैदों सासे ओ सासे ओ सेंग्रा आरो बिनि ओ बोरमाफोर
औ
सासे सेंग्रा दंमोन आरो गामियाव बे ना खामानियाहाय बोरमाफोरखौ नेनाय गांसो जानायखौहाय मोन आरो मोनसे हाजो गोजौआव ओ गांसोफोर गोबां दंमोन आरो बे हाजो गोजौआवनो बे नेबाय थायोमोन बिनि बोरमाफोरखौ बोरमाफोराबो ग्लाम बुरजाया जानाबा सानफ्रामबो बे गावनि खामानिखौ मावबाय थानानै बाहायबाय आरो सान ओ बिदिनो बानाय मोनबाय गावनि खामानिखौ ओ बुङोब्ला बरिं मोनबाय जाहैबाय बे सेंग्रायाहाय दाना होनबा बरिं मोननायनि थाखाय बा बालुलु मोननायनि थाखाय गावनि खामानिखौहाय ओ बेयो मोनसे ओम आइदिय बा बेनाव आयदा फैबाय मोनसे बे सेंग्रानावहाय
औ
सेंग्रायाहाय दानाबा आयदाया आयदा फैनायखौ बाहायबाय आयदायानोन जे बियो हाय ओ होख्रावगोन ओ सियाल सियाल होनना होख्रावगोन सियाल आं सि सियाला जा जाफैदों आं बोरमाफोरखौ बिदि होनानै होख्रावबाय बियो दानाबा ओमफाय बेथ'बेसे हाय एसे गोसा होख्रावखादोंमोन नालाय दानाबा खाथिनि गामिनि मानसिफोर मानसिफोरा गावनि खामानि दामानि मावबाय थानाय बे थानाय समखौ गारनानै फैबाय ओमफाय फाय नायफैबाय ओमफ्राय नायफैनायाव जे नुबाय बे सेंग्रायाहाय मिनिगासिनोसो दं
औ
दानाबा ओमफ्राय ओमफाय जा खुसि बियो आरो ना माने बे सेंग्रायाहाय बिदिनो बिसोरो इमान बिजि बेस्थ' थानाय समनिफ्राय फै फैदोंमोन बे गामि खाथिनि मानसिफोरा ओमफाय दानाबा बे थगायजानायखौ नुनायखाय बिसोर थांफिनबाय रागा जोंनानै जेबो बुंथिया बेखौ सेंग्राखौ ओमफ्राय आरो बिदिनो आरो सेकेणड टाइम बिदिनो खालामबावबाय सेम बे सेंग्राया ओमफाय बिदिनो आरो गामिनि मानसिफोरा बेस्थ' सम ओ दंमोन गासिबो आरो फैलायबाय नोंगौ सानथारदोंमोन एबारहाय फैमारदों सानदोंमोन गामिनि मानसिफोरा ओमफ्राय जे नुहैनो मोनबाय जे फैयाखैनो आरो बिसोरो थगायजालायबायसो सेकेणड टाइमनि थाखाय हाय सेकेणड टाइम खेननै थगायजाबाय नालाय गामिनि मानसिफोरा आरो सेंग्राया बिदिनो औ खेननै थगायबाय आरो ओमफाय सानसेखालि मा जाहैखो सियाल फैमारबाय आरो सानसेखालि
औ
दानाबा सानसेखालि सियाल फैनायाव बियो आवगोलनि बायदिनो होख्रावबाय बि बेसेबां हायो इसिबां गोसा होख्रावबावबाय ओमफ्राय दानाबा बियो बिदिनो होख्रावबाय एबार नों मारगौ नों मारगौ एबार सैथो सैथो फैमारथों बिदि होननानै गोसा गोसा होख्रावबाय थाबाय
अब्लाबो गामिनि मानसिफोरा फैयासै मानोना गामिनि मानसिफोरा खेननै बिदिनो थगायजाखां खाबायमोन औ नंगौ नोंथां ओमफाय फैयासै नालाय बे हारसिंनो मा खालामनो हाबावनो बे सेंग्रायाहाय दानाबा बेहा जेबो खालामनो हायालासिनो सियालफोराहाय बिनि बोरमाफोरखौ जालांजोब्बाय बुथारलांजोब्बाय हालाय हाफाय खालाम लाफजोबबाय ओमफाय ओमफ्राय बिदिनो बे सोलोंथि मोनबाय आरो दा काहानियाथ' बेनोमोन नोंथां दा बे काहानिनि ओंथियानो जाहैदों जे रावबो थगायग्रा मानसिखौ फोथायनो हाया होननाय बायदि आरो ओंथियााय
औ नंगौ ओं नंगौ
दा नोंथां बेनोमोन आं फोरमायनाय काहानियाहाय दा नोंथाङा बे काहानिखौ खोनानानै आं बारा मिथिलाय लांला आंना समाबो जाबायमोन नोंथां
सिगाङाव सल' खोन्थाबाय मोजां मोनदों आं आंनानै समबो जाना फैबायमोन
औ नोंथां अब्लालाय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन ना नोंथां
औ दे मालाबा लोगो मोनगोन